हेल खोनादोंना।
औ खोनादों नोंथां।
अ खबरा मोजां दां।
औ मोजां नोंथां।
उम ओ-नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि बागै रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथाङा रायज्लायनो हाग
औ हागोन नोंथां।
ओ-बे थटफिकआनो जाबाय दैनि बागै। दैनि सोमोन्दै ओ-बुंनो थाङोबाथ ओ-दै दै बा दैया जोंनि ओ-जोंनि देहानि थाखाय गो गोनांथार मानोना। ओ-दैखौ जों गोनांथि जोंनि थाखाय बिराद गोनांथि दैया। जेरै ओ-बुंनो थाङोब्ला। ओ-आबाद मावनाय एबा दंफां लाइफ गोबां गोबां माने जिब जुनारजों बे मिथिंगायाव थानाय माने जिउ गोनां। ओ-बिनि थाखाय माने गोनांथार आरो दैया ओ-नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां जोङो दैखौ माने। ओ-जोङो लोंनायफ्राव। बाहायनाय जायो लोंनाय बिदिनो संनाय खावनाय बायदिखौ जोङो दैखौ माने जोबोद गोनांथि दैखौ माने जोङो। खौ बाहायनाय जायो जोङो दुगैनाय आरो जि जोम सुनाय बेायलादिफोरखौ जों बाहायो। आरो जोङो बेफोरखौ जोङो जोंनि देहा साफा खालामनाय बा जोंनि द्रेसफोर साफा सफा खालामनायाव जोबोद मोजां जायो बेफोरखौ बाहायनो हायो जोङो आरो जोङो बिदिनो आबाद आबाद फोथारफोरखौबो जोङो होनांगौ जायो मानोना आबाद फोथोराव दैनि जोबोर गोनांथि जायो
दायो माय दायो माने माइनि सिजोन माइनि सिजोनाव माने माइनि सिजोनाव माने बांसिन दैनि गोनांथि जायो माइआव माने बिराद दैनि आंखाल जायो जायगा जायगाफ्राव दै गैया बे जायगायाव माने माइआ जानो नागिरा थैनो नागिरा बिदिनो बेनिखायनो माने दैखौ माने जोंहा माइ खेथिफ्राव होयोबा माने दैफ्रा जोबोद मोजां जायो आरो दैया थाबाय थाथारनांगौ जायो बिदि माइ खेथिफ्राव आरो जोङो बिदिनो बिफां लाइफांफोरावबो माने दैनि जोबोर गोनांथि जायो बिदिनो जोङो दैखौ माने फां लाइफाङा माने बांसिन फुं दैखौ सोबनाय जायो बिदिनो बिफां लाइफाङा माने दै नङाब्ला माने राननानै थैलांजोबगोन आरो बिां लाइफाङाव माने दैनि जोबोर गोनांथि जायो आरो गुबुन फारसेजों बिदिनो जोंना बे राजस्थानफोरबायदि जायगाफ्राव माने बि गोरान जायगाफ्राव दैनि जोबोद आंखाल जायो माने दैखौनो माने जोबोद खमैबा